हेल'?
औ औ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आं दानो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानोादाहैबाय आ मा होनो माने बे माबानायनि सोमोन्दै मा होनो जों बेरायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों रायलायनो सानदों आरोना।
बेरायनायनि सोमोन्दै
औ नोंथां।
दे नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोलाय आङो अननानै
औ बेरायनायनि सोमोन्दै होनोबा माने जोङो माने दावबायनाय आरोना। दावबायनाय माने बेरायनाय औ माने जोङो जङो माने दावबायनो हायो होननानै बुङोबा जोङो माने मोनसे जायगानिफ्राय माने गुबुन मोनसे जायगायाव माने गोदान थासारिखौ नायहैनो बा गोदान नुथायाइफोरखौ नायनो थाखाय माने जोङो थाङो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने जे जायगायाव नोंथाङा थांनो गोसो जानाय बेफोरखौ माने जोङो थांनानै बेनि सोमोन्दैहाय मोजाङैहाय बुजिनानै लायो आरोना माने नायहैनो लुुबैयो माने जोंनावहाय थांनो गोसो जानाय बिदि गोसो फैयो नालाय थ' बेयावहाय जोङो थांनानै बेनि सोमोन्दै माने मोजाङै बुजिनानै नायनानै लायो आरोना माने नायनो थाङो आरो माने गुबुन गुबुन जायगा जायगाया गुबुन गुबुन जानायजों लोगोसे माने बेफोरनि बारहावा बा बेनि सोमोन्दैबो आलादा आलादा रोखोमनि जायो नालाय म बेखायनो माने औ जोङो बेखौहाय माने नायहैनो माने थाङो आरोना आरो मिथिंगानि जेन'बा बे मिथिंगा गुबुन गुबुन मिथिंगाजों माने जोंनावहाय जेरैबायदि हालोर माने गुबुन जायगायाव मि थिंगाफ्रा आलदा नालाय माने बेफोरखौहाय जोङो माने ओ बेखौहाय नायहैनो बा फिल खालामहैनो जोङो थांनाय जायो आरोना ओ ओमफ्राय बे-बेल' नङा बेनि अनगायै जोङो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माबा मोननो हायो आरो। ना औ मा होनो गियानफोरखौ मोननो हायोना औ गियानजोंल' नङा जाहैबाय बिदिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि ओ जोङो ओ बुजिनो हानाय बा मिन्थिनो हानाय गियानफोरखौ मोननो हायो आरोना। आलदा जोङो ओरैनो बांसिनानो माने जोंनि ओ जे जों गोसो जादों। बिनि मिथिंगाखौ नायहैनो थांनो नायगिरदों बिनि सोमोन्दै जोङो बांसिनैहाय माने थांनाय जायो आरोना जेनेबा बेखौ नायहैनो ओ बेखौ नायनानै माने बुजिनानै लानो बा मिथिनानै लानो माने जोंनि जायगानिजों ओमफाय बै गुबुन ओ गुबुन जायगा दाबसे जायगानि जों थाङोबा माने खाबजानो नागिरा आरोना बैयाव आलादा आरो नैबेयाव आलादा जेनिहा आलादा जायो नालाय स' जोङो बिनि सोमोन्दै गुबुन जायगायाव थाङोबा बे गुबुन जायगानि माखासे गियानफोरखौबो मोननो हायो आरोना आ जेरैहाय सोलोंथाइ जों लोगोसे बैफोरखौ मोनथिनो हायोना बेखौहाय मोनथिनो हायो आरोना ओमफायहायो हजों थांनानैथ' जोङो जेन'बा हुजोंनि ओ जानाय थानाय बा बारहावा बा हजोंनि जेन'बा गोजान जायगानि गुबुन जायगानि ओ हालोद बा माबायदि रोखोमैहाय हजोंहाय ओ सो सोलियो आरोना बिनि गियानफोरखौ जों मिथिनो हायो। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोबा बै जायगानि गोदोनि आरो दानि बा गोदोफोरनि जेन'बा मिउजियामफोरनि गेजेरजों बै जायगानि गोदोनि ओ बिदिनो मानसिफोरनि थाखाय बा बुस्थुफोर बा जिब जुनार बा माबा मोनसे बिदिनो ओ बेफोर गोमालांनो हमनाय बा बेफोरनि सोमोन्दै मुंदांखा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोन्थिनो हायो आरो ना गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने माखासे ओ बिनि सोमोन्दै जोङो ओ जोंनि जायगा आरो हजोंनि जायगानिफ्राय जोङो माने गुबुन जायगानिफ्राय मोनथिनानै माने जोंनि जाय गायावहाय बेफोरखौहाय माने फोसाबफैनो हायो आरोना माने जाद जुदि जोंनि जायगायावहाय गाज्रिबा बेयो गाज्रिखौहाय माने ट्रेन्स खालामफैनो हायो आरोना हजोंनिफ्राय आरो औ बेफोरखौहाय जोङो मिनथियो माने हायो आरो नायनानै जेन'बा ओ नायनायल' नङा जोङो बिनिफ्राय माने माखासे गियानखौ आरजिनो हायो आरोना नोंथां औ ओमफ्रायहायो जेन'बा हजोंहाय नोंथाङा माबाफोर फसायदोंबा ओ जोंनि जायगाफ्रावहायनि गाज्रि जेन'बा गाज्रि रुल्स बा गाज्रि माबाफोरखौहाय नोंथाङा फैनानै सोलायफैनो हागोन आरोना जायगायाव फैनानै बेखौ नुयो आरो औ ओरैनोथ' बिनि अनगायैबो माने बेनि सोमोन्दैहाय नोंथाङा माने गियान आरजिनायजों ओमफ्राय जेन'बा नोङो मिथिनायजों बे माने एखेयानो जाहैबाय आरो ना माखासे गियानफोरखौ नों थांङा मोननो हागोन आरोना बिनि अनगायैबो आरो जेन'बा बेखायनो आं सा सानो माने दावबायनाया थिगानो ओरैनोथ' गाज्रि नङा जोंोंनि औ जायग बिगाजों ओमफ्राय माने नोंनावहाय माखासे गियाना हाबगोन आरोोना नोंथां बेल' नङा दा ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा बुंगोन नामा?
दावबायनायनि सोमोन्दै आंबो एसे फोरमायना होनो गोसो जादों थारैनो दा जिउ दावबायनाया माने बर' रायजो आरो जिल्लायाव सुबुंनि माने जिउनि मोनसे दावबायनाय आरोना दा हारिमुवारि नाजानाय आरो समाजारि जिउनि एंगारायै मोनसे बिन्दो आरोना दा बर' हारियाव जिउ दावबायनाय होनब्ला सासे सुबुंनि उन्दै समाव खारनायनिफ्राय लानानै जिउ जोबनाय बुब्लिसिम नाजाबोनाय आरो आवगायलांनायखौ बुजियोबा बुजायो आरोना नोंथां दा जिउ दावबायनाया सासे सुबुंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम माने थांनानै थानायसिम बा थानायनि मोनसे गोलाव आरो गोथौ जाथाय दा बेयो
अम
सान आरो बोसोरफोरनि फारिलाइल' नङा बे जाबाय सुबुंनि सिमां नाजानाय गोजोननाय दुखु खस्थ' आरो समाजारि जिउनि मोनसे मोजां दावबायनाय दा बर' समाजाव सा से सुबुंनि जिउ दावबायनाया समाज हारिमु आबाद आरो खौसेथिनि सायाव सोनारनानै आवगायलाङो दा मिथिंगायाव बायदि बोथोर फैनाय थांनाय बादिनो सुबुं जिउआवबो दावबायनाय समाव माने बायदि रोखोमनि सोलायनाय फैबाय थायो आरो ना दा उन्दै सम आरो सोलोंथाइ दा जिउ दावबायनायनि गुनदि माने गुदि बिन्दोआवनो जाबाय माने उन्दै सम एबा गथ'सा सम दा बर' गामिफोराव गथ' समनि जिउ दावबायनाया मिथिंगानि मोदोमाव बा मोदोमाव बेवाव समायना समायनाय जागायो आरोना। दा गथ' समनि रंजानाय होनना बुङोब्ला गामिनि बारहावा अखा सान्दुं बा आबादथिलि आरो गामिनि हारिमुवरारि गेलेनाय गेलेनाय होनना बुंब्ला जा खुथु गेलेनाय गेला गेलेनाय काबादि गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनायनि गेजेराव गथ'सा गथ'साफ्रा माने हारिमुवरारि गियान मोनलाङो दा सोलोंथाइनि फारि होनना बुङोब्ला बे समाव बिमा बिफाया उन्दै गथ'खौ समाजाव सासे मोजां सुबुं बनायनो थाखाय सोलोंथाइ होयो बा सोलोंथाइनि दाव थगायनाया सुबुंनि गोसोखौ माने गोजों खालामो आरो बेयो जिउनि इयुनखौ माने दानायाव गाहाय हेफाजाब होयो आरोना दा सेंग्रा सिख्ला आरो नाजानाय सम दा जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो गोहो गोनां आरो गोख्रों बाहागोआ जाबाय सेंग्रा सि लासम
थार खालामनो थाखाय माने खस्थ' आरो नाजानायनि लामा थिया आरो ना। दा जिउ राहा दानाय होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव सासे सुबुङा आबाद बा साखरि बा बेफार बिजनेस एबा दानाय लुनायनि गेजेराव गावसोरनि न'खर आरो जिउ माने राहाखौ थि खालामनो नाजायो। समाजारि दायथ' होनांगौब्ला बे समाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गामि आरो समाजनि आफाद बा आबाद मावनाय आरो बैसागो बादि हारिमुवारि फोरबोफोरखौ सामलायनायनि दायथ' थायो। दा न'खरनि बा न'खरारि जिउ आरो सामलायनाय नंब्ला हाबा हु खा जानायनि उनाव ओ सुबुं जिउनि दावबायनायाव मोनसे गोदान थाखो फैयो बा बे साम ओ सानफ्रोमबो सुबुङा खालि गावसोरनि थाखायल' साननाय नङा बे न'खर आरो फिसा फिसौफोरनि इयुननि थाखाय खामानि मावनाय समा जायो बा माखासे सामलायनाय गोहोजों लोगोसे फिसा साफाफोरा फिसा ओ फिसौफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय न'खरखौ रांखान्थियारि गोजोननाय होनाय आरो समाजारि हान्थि मानिना सोलिनाय बे समाव गाहाय खामानि जायो दा बे समसिम सुबुंनि गोसोआ उन्दै समनिफ्राय बारायनानै जावनो हायो आरो जिउनि थार बुजिखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां। दा जिउनि दावबायनायाव फैनाय आवगायनाय आरो बाथाफोर माखासे बाथाफोर थायो बेवहाय बा रावखौ सुबुंनि ओ रावबो सुबुंनि जिउ दावबायनाया समान नङा लामायाव बायदि रो खोमनि बादा बिफद आरो दुखु खस्थ' फैखायो नङा होमब्ला? दा नाजानायनि देरहासार दा रांखान्थियारि आंखाल बेराम आजारा एबा समाजारि जेब्ला बादा फोयो बेखौ जोङो माने ओ गोख्रों गोसो आरो थैजथाजों मोगा मोगि खालामनांगौ। दा बादाफोरखौ बारलांनो हानायानो जाबाय जिउनि दावबायनायनि गाहाय देरहासार दा सासे मोजां सु सुबुङा जिउनि जेसेबां खस्थ' फैया जों मानो लामाखौ नागारनो नाङा आरोना। दा गोजोन सम आरो साबायखर होनना बुङोब्ला जिउ दावबायनायनि जिउ दावबायनायनि जोबनाय थाखोआ जाबाय गोजोन सम एबा बोरायनाय सम दा बे समाव सुबुङा गावसोरनि जोबनाय लामासिम आवगायलाङा आरोना। दा बेनि गेजेरजोंनो माखासे ओ रानलायनाय अनुभब रानलायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय गिदिर गोलाव सुबुंफ्रा गावसोरनि दावबायनाय लामायाव मोननाय अनुभब आरो गियानखौ गोदान मिरुनि गथ'फोरनो राननानै होयोबा होनांगौ आरोना नोंथां। दा माखासे गोजोन गोसो होनना बुङोब्ला समाजाव मोजां खामानि मावनानै हारिमुनि गियान लाखिनानै आरो न'खरखौ मोजां लामा दिन्थिनानै
अ बेस